औ
अ नेटवर्कआ एसे इसु जाबाय थादों नामा औ औ ओरैनोथ' इयाव थानानै ओ बारा इसेबां ओरैनो उसुबिदाफोर माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा नोंथाङा दा बरथमान इयाव थानानै
उसुबिदाया बेनो जोंनि बड'लेण्ड बायदि नङा एसे आलादा जायो थानाय जानाय लोंनाय गासिबो माने सोलायजोबनाय
औ ओरैनो
आं ओरैनो बोसोरसेसो जाबाय आं
बोसोरसे ओमफ्राय
मा होनदो
जेनेबा गावखौ एडजास्ट खालामलांनो हाबायना बेयाव थानानै जेनेबा
औ माने इदि एडजास्ट खालामलांनो हानाय बायदियानो माने एसे अयभास माने मोनबाय
औ औ
एसे सिगां जुदि गिबियाव आगान होजेनोब्ला माने एसे थानो सुखुयै बायदि मोनो आरो जायगाखौ
आ थानो गोब्राब मोनो जेनेबा।
थानो गोब्राब मोनो जानायजों लोगोसे आरो बोथोरजों लोगोसे माने सोलायजोबनाय मोनो नालाय। बिनि थाखायनो ओरैनो दा जोंनि बड'लेण्डआव माबोरै बार हावा आबहावाफोरलाय
ओ मा होनदो
अ जोंनि बड'लेण्डआव मा बोरै दा आबहावाफोरा?
अ जोंनि जाय बे बड'लेण्डआव ना?
जोंनि बड'लेण्डआव
आ एसे एसे अखा आरो एसे एसे सान्दुं बेफोरबायदि दुंहाव स'आव इदि जेनेबा बारा थान्दाबो नोङा माने बोथोरा बिराद मोजां बिराद मोजां बोथोर होगासिनो आरो बर्थ'मान दा ओरैनो मिथिंगा आरो दा बिराद समायना जायगाफोरा नुथाइफोरा बिराद समायना जागासिनो दङ दा आंबो सावथुन मुलुगाव ओ खामानि मावै हिसाबै बिराद मोजां मोजां सिनारि
औ दा नोंसोरथ' सावथुन मुलुगनि नङा होमबा दा ओरैनो नोंसोरो सावथुन मुलुगाव दा जेनेबा माबाफोर प्रजेक्ट लादों नामा गोदान सावथुन? थुन बानायनायनि थाखाय?
औ औ औ लादों।
औ
इनि बागै फंनैसो नोंथांनो फोरमायनो सानदों। आ दा जोंनिया ओ मोनसे सब गाबोन सानसे थानायनि उनाव जोङो सुटिंखौ स्टार्ट खालामसिगोन सेबखांनाय हाबाफारिखौ दा जों बेयाव गोद गोदान गोजाम गोबां मानसिफोर सोगोन आरो जेनेबा जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ जोङो बे सावथुननि जोहै जोङो ओ रायजोफोरनो एसे फोरमायगोन आरो बेयाव
उम ओरैनो
मोजां मेसज होनो थांगासिनो आरो बे सावथुना
औ नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय माने मा मेसेज फोरमायगोन माने बे साव सावथुनाव
ओ मोजां खोनायाखासै नोंथां
ओ नोंथाङा माने औ नों बिथाङा माने बेयाव रायजोफोरनो मा मेसेज फोरमायगोन
बे सफि
औ औ स्टरिनि बागै नोंथाङा माने रायजोफोरनो थाखाय मा मेसेज होगोन माने मा फोरमायगोन नोंथाङा
औ औ आं बेखौ एसे फोरमायना होनि नोंथांनो
औ
बेयाव ओरैबायदि आरो जोंनि दा समाजाव मोनसे जाथाय जाफ्लेबाय थायो जेनेबा सासे हाबा जाखानाय मानसिया गुबुनजों जेनेबा बा एसे एसे गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरबायदि जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थादो नालाय फोरखौ दाजाथों होननानै जेनेबा बे स्टरिनि गेजेरजों फोरमायनो थांगासिनो आरो जेनेबा सासे हाबा टाउननिफ्राय लाबोनानै जेनेबा जोंनि गामियारियाव जों हाबा खालामबाय सासे हिनजावसाखौ
औ
ओमफ्राय बे हिनजावसाया माने टाउननि थासा थानानै माने गामियाव गोरोबनो हाया आरो बारा
औ
बिदि बेफोरखौ लानानैनो आं बानायदों माने बियो माने नखरखौ बारा इसेबां मोजां मोना बेनिफ्राय बेलेग सासे सेंग्राखौ जेनेबा बियो लाइन लायो आरो जेनेबा बिदिनो बै सेंग्राजों लोंना जानानै बेफोरबायदि ओ नआव हर जाबासो सौहैनाय बेनिफ्राय थांनानै लास्टआव जेनेबा बेयो जायजों बेजोंनो देहानि सोमोन्दो लाखियो आरो बे हिन्जावसाया जेनेबा
औ
बेनिफ्राय लास्टआव बिनियाव ओत्स आइ भि बेमार जायो आरो ओत्स आइ भि मोनसे हिब बेमार जानानै माने बै सेंग्रायाबो मि थिसिगोन जेनेबा जाय बियो बेलेगजोंबो सोमोन्दो लाखिनाय गाज्रि सोमोन्दो बे सेंग्राया मिथिनानै बेखौ माने बिनिफ्राय गोजान जासिगोन आरो बे सेंग्रायाबो ओमफ्राय लास्टआव दा बे सिख्लाया बै जायनियाव हाबा जादोंमोन बे बिसाबो बेखौ माने गनायनानै लाला आरो जेनेबा ओमफ्राय थांनायाव बेबादिनो आलाय सिलाय जाहैसिगोन आरो लासाव जोबनायाव आलाय सिलाय जाहैसिगोन दा बे बे मेसेजखौ आं रायजोफोरनो होनो नागिरदों आरो एबारनि सावथुनाव
नोंथाङा दे बिनि
दा नोंथाङा एसे फोरमाय थिना होदो मोजां माबायदिया
औ बेथ' खोब मोजां खोब मोजां जागोन बे बेखौ आंबो मिजिंथिदों माने खोब मोजाङाव फैगोन बियो माने भिडिअआ आरो नोंथाङा बिनि सिगाङाव मोनसे सकि हा जोआव जिथु शर्ट मुभि बानायदोंमोन हेलौ
हेलौ
औ
औ मा मा होनदोंमोन
अ नोंथाङा दे बिनि सिगां मोनसे शर्ट मुभि बानायदोंमोन सकि हाजोआव होननाय
औ औ
औ बेयाव नोंथांनियाव माने ओरैबायदि भिउस फैदों नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायनो सानदों
अ अ जोबोद गोजोननाय बे गासिबो जोंनि नाय गिरिफोरनि बर' नायगिरिफोरनि जोबोर अनसायनाय मोनदों बियो माने बिनि सायाव आङो रोजा रोजा नायगिरिफोरखौ साबायखर होनो सानो आरो ओ बांसिनै आं साबायखर होयो जोंनि महरगिरिफोर खौ बिथांमोना गोबां मोजां गावसोरनि जि मोजां जि रल होदों फोरखौ बिसोर मोजाङै प्ले खालामदों मोजाङै माने जाफुंसार मोनसे एक्टिं दिन्थिदों आरो फावखौ औ औ बेनि थाखाय जोंनि आर्टिस्ट जोंनि स्टाफ औ जोंनि स्टाफनि मानसिखौ साबायखर आरो नायगिरिफोरखौबो साबायखर माने मोजां नुनानैसो मानसिफ्रा नायदोंथ' अनसाय दानाय जेने
औ औ
दा आं बेखौ दा नैथिखोन्दो लाबोगोन ओ मोनसे एसे ओ उसुबिदा जानानै दं मान जोंहा हिनजाव फिसाया माने एकट्रिसा एगजाम सोलिगासिनो दं बिनिया ओ बिनि थाखायनो माने जों बे नैथिखोन्दोखौ लानो हाथ'वाखै बेखायनो जों बिनि सोलायै मोनसे ओ गेजेराव लाबोबावनो नागिरदों आरो बिनि उनाव जोङो बेखौबो जोङो लासैनो बानायलांगोन आरो जेनेबा बेनिफ्राय नोंथाङा बर' सावथुन मुलुग औ
औ औ
ओ नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगनि सोर एक्टरखौ नोंथाङा फसायो
आङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बेस्ट जेनेबा आं फेभरेट साननानै दायो आ सोरां नारजारि ए क्टरखौ आं फसायो
आदसा आदसा आरो फेमेलाव ओ एक्ट्रिसनि बेलायाव
एक्ट्रिसनि बेलायाव आङो फुजा फुजा मुसाहारिखौ
औ ओ बेनिफ्राय नोंथाङा मााबे ओ‌ लेंगुवेजनि फिल्मखौ बांसिन नायो दा बरथमान
आंथ' दा बांसिन बड' शर्ट मुभि बेफोर बड' लेंगुवेजनिखौ बांसिन नायनाय जायो आरो बिनि ओ बिनि उन उन हिन्दी
औ
मोननै लेंगुवेजखौ आं बांसिन नायनाय जायो
ओ जोबोद मोजां बिदिनो जोंनि बर'आबो लासै लासैनो बलिउड हलिउदफोरबायायदि साउथफोर बायदि दावगालांबाय थाथों बेखौनो आसा खालामो
औ
दाथ' जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि आसामाव हमना ला जोंनि बर'फोरा बर'फोरनि फिल्मखौ जों बर'फ्राल' बांसिन नायो बिनि सायाव जोंना दा ओ जिखिनि मिनिट मिनि सिनेमा हल ओंखारबाय बिनिख्रुइ बांसिन मिनि हल ओं खारबावनांगौखौ नोंथाङा सानो ना साना
आं सानो आसा खालामो आंबो माने बेफोर खौ नांगौ मानो थाखाय होनोब्ला गोबां जोंहा बिदि ओंखारोब्ला सुबिदा मोनो नायनो थाखाय आरो दिहुनलांनो थाखाय जों माने बोलो मोनो बिनि थाखाय माने बिदि सिनेमा हलखौ बानायनांगौ आरो
औ औ होनबाना जोंनि प्रडिउसारफ्राबो थांनानै थागोन आर्टिस्टफ्राबो थांनानै थागोन
प्रडिउसारफोरा थांनानै थाब्लासो
औ
बो आर्टिस्टफोरा खालामलांनो मोनगोन नङा होमब्ला?
औ औ बिदिनो ओं
आरो लोगोसे रायजोफोरखौबो रायजोफोरनोबो जों मोजां मेसेज होनो हागोन। मोजां दिनथिलांनो हागोन। बिनि थाखाय आं जानांगौखौ बांसिन मिजिंथियो माने
औ औ नंगौ नंगौ दा बेयाव जोंनो थोंजोङै जोंनो ओ राजखानथिगिरिफोरनि हेफाजाब नांगौ नङा होमबा मन्त्रि एम एल एम सि एल ए बेफोरनि जोंनो हेफाजाब नांगौ औ बेफोर बिसोरो जुदि बेफोर लुफुंना होनायाव जुदि ओ हेफाजाब होयोब्ला होमबाना निसय सानसेबाबो जौगागोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो औ औ ओं आदसा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद जोबोर गोजोननाय मोनबाय जेब्ला जों जोंनि रायज्लायनाय हाबाफारिखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नङा होमबा?
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमनिबो। दे